हेलौ
औ औ खोनादों
खोनादोंना नोथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
औ नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
ओ नोंथाङा आंनो ओ मोनसे ओ मोनसे माबानि सोमोन्दै बारहावानि सोमोन्दै बा मोनसे से जोंनि ओनसोलनि बारनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो जेनेबा गिबियावनो जोंनिया बारहावा होन्नानै बुङोब्ला ओ जेरैहाय जोङो मोनस से थायो जेरै सुबुंनि बारहावा आरो मोनसे जोंनियाव जेरै जायखौ जों बार होनानै बुङो बेबायदि बारहावा ओ मानसिफोरा जेनेबा एगजामपोल बा बेफोरबायदिनो ओ माबा बा हिसाबै बेखौ होयो जेनेबा
गाज्रि सुबुंनि बारहावाया जेरै सन्देरो सन्देरबा ओ बेजों लोगोसे थाफानाय सुबुङा बेनि बारहावाजोंनो गाज्रि जाफायो होननानै होननायबो मोनसे जेनेबा सोदोब दं। आरो गुबैयै जोंनिया बारहावा होननानै बुंङोब्लाथाय जों जा बार बार होननानै बुंङो जायखौ जायखौ जों हां लायो जायनि जाय बारखौ जायनि थाखाय गोनांथार जोंङो बेखौ बे नंङाब्लानो बार गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया। बेखौनो जोङो बारहावा होननानै बुंनाय जायो नोंङा होमबा नोंथां? आरो जोंनिया लोगो से गुबैबार मोजां गोगो बारहावा बारहावा जेनेबा बारहावा थानान थाखाय जोंनि मिथिंगायाव गाैबो बुस्थुआनो जालांबाय जेरै उह गिबियावनो नांबाय बिफां लाइफां जोंबो सुबुंफोरबो बा जिब जुनार गसिबो हेल्प बुस्थुआनो थालांबाय नंङा होमबा नोथां बेफोर गासैबो जों जोंसो मोनसे बारहावाया जेनेबा गोग्गोयै थायो। नंङा होमबा जेसेबांनो जोंङो औ बिफां लाइफां बा बायदिसिना बेफोरबायदि उह जोंङो जेसेबांनो बे गोथां बिफां लाइफां जोंङो थागोन बे बेसेबांनो जोंनियाव उह जोंनि बारहावाया मोजां जागोन बा गोग्गो जागोन। आरो आथिखालनि जुगाव सुबुं माहारियाबो बायदिसिना प्लास्टिक बा बायदिस दा बेफोरबायदिनो रासायनारि हा सार माइबा माइबि बाहायनायनि थाखायनो उह आथिखालनि जुगव बार हावाया एसे औ गुबुंले जानो हमलांबाय नोंङा होमबा नोंथां। आरो जोंनिया औ। बारहावानि जाहोनावबो मोनसे जेनेबा बारहावा बा बारहुं खा होनानै बुंङो। नांगौनिख्रुइ जुदि जोंनियावहाय बांसिनै जेनेबा बारबारोब्ला बार बारोब्लाबो जोंनिया गोबां खहा जायो। जेनेबा बाराथ' जोंनि उम थाखाय खहा खालामा एबा जेरै बार होनना बुंङोब्ला बे जोंनि हां लानायाव ज' मदद खालामो जोंनि थांना थानायाव जोंखौ मदद खालामो नंङा होमब्ला? नाथाय औ नाथाय बे बारहुंखा बे बारहुंखायानो जाहैबाय उह जोंनो नांनायनिख्रुइ बांसिन बा माइबा मोनसे बा उम माबा जानानै बेफोरो फैनाय बा दैज्लां बोथोरनि समाव बा बेबादिनि समावहाय बे बार हुंखाखौ जोंङो बांसिनै बारनाय नुनो मोनो जेरैहाय बेफोरबायदि बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलफ्रावहाय बा जोंनि गामि गफा बेफोरावहाय मा जायो उह बाराद्राय बारा गोसा फैनायनि जाहोनावहाय बायदिसिना जोंनियाव बिफां लाइ फांबो बायदिसिना बेफोरो उह बायसिन लायो बा जोंनि न' बांफोरा बुखारलाङों जुदि जोंङो न' बांफोरखौ मोजाङैय खालामना लायाबा। उम बेहायनो जोंनिया न' बांफोरा बुखारलाङो बेहाय सुबुंफोरा गोबां सिलिंखारखा जानो गोनां जायो। बा न' बां बा बिफां लाइफांफोरा बायसिनानै गोबां सुबुंनि खहा जायो जेरैहाय सुबुं खायफा खायफा सुबुंनि जिउखौबो खोमानानै लानो गोनां जायो नोंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो जोंनिया बे बारहावा जा बार होनना बुंङो मौसुमि बार बेफोरनो जोंनिया जेरै अखाखौहाय जोंनिसिम बुना लाबयो बा सोनाब सानजानि बा जोंनियाव जुदि सोनाब खोलानि मुसुमि बार बारोब्लाथ थाय जोंनियावहाय बेवहाय अखा हायो आरो बांद्राय अखानि जाहोनावबो जोंनियाव बायदिस ना उह उम जाथायफोर जायो जाब्रबथायफोर जायो दैबानाजों गोबां ओ गामि बा नोगोर सोहोर सुबुं माहारि बायदिसिना जिब जुनारफोरानो जोंनिया बुखारलांजानानै जिउ खोमाना लानो गोनां जायो नोङा होमबा नोंथां। औ जायखौ जोङो मौसुमि बार होननानै बुङो। जा बेयो सोनाब खोलानिफ्राय बारो नालाय सोनाब खोला खनानिफ्राय बारो नालाय बे बाराहाय जोबोर गुसु थान्दा आरो सागोरनिफ्राय लैथोफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बारबोनाय मोनसे बेयो बार ओ बे बारा बांद्राय जायोब्लाथाय जोंनियाव बेफोरबायदिनो बांद्राय अ खा बा बारहुंखा बेफोरबायदि बायदिसिना जाब्रबथाया सोमजियो बा बायदिसिना जाब्रबथाया जायो आरो जोङो बेखौ औ जेनेबा जोङो बेखौ ओ थाखो से बा नै थाम ब्रै इ बेफोरनिफ्रायनो जोङो ओ फरिनानै मोनो मौसुमि बारनि बागै जोङो बेफोरखौनो जोङो ओ जोंनि आबहावा बिजाबावहाय जोङो फरायनानै मोनबोखादों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो बेफोरबायदि जोङो बारहावानि सायावबो जेनेबा जोङो ओ सोलोंथायाइ लानो हायो जेरै मिथिंगानि जायाव बा रिसार्च हिस्ट्रि जायखौ होननानै बुङो। ओ बेनि बागैबो जोङो जुदि फरायोबाथाय जोङो गोबां बेफोरबायदिनो बायदिसिना बायदिसिना बाथ्रा जेरै बारहावानि बागै एबा दै बानानि बा लैथो साखा बेफोरबायदि दै बार'खाफोरनि बागै जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां रिसार्च खालामनो हायोबा जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो। दाथ' आरो जोंनिया दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावहाय जोंनियाव गोबां बिबांनि अखा बार फैगासिनो थायो दासो एसेबां खमायबाय आरो एसे आगोलावथ' जोंनियाव बार फैनानै बायदिसिना न' बां बिफां लाइफां बायसिननायखौ जोङो खोनाबोबायानो थादों नङा होमबा नोंथां आथिखालावथ' औ आथिखालावथ' मबाइलनि जुग नालाय एसेबा दसे सिम होमबा मोनसे माबायदि जायगायाव माबायदि थासारि सोमजिदों ओ एक सेकेण्डआवनो बा जोङो से मिनिटनि गेजेरावनो जोङो खोनानो मोनो बा नुनो मोनो इन्टारनेटनि गेजेरजों नङा होनबा नोंथां।
ओ नोंथाङाबो औ नोंथांबो बेफोरनि बागै जेनेबा नो नोंथाङा जा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै जोंनि जा आबहावायाव मोननाय बेखौनो जोङो बार होननानै बुङो। जोंथ' बारखौहाय दांनो हाया बा मोनदांनाय इदिनो मोनदांनो मोनाबा आखाइफोरजोंहाय। नाथाय जोङो मिथियो जे मानसिनि मोदोमावहाय नाङोब्ला बा जोंनि बिफां लाइफां सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफाङा हाय बार जों मावोब्ला जों बार फैदों होननानै मिथिनाय मोनो। बार होननानै बुङोब्ला जोंनो गोबां ओ नांगौ जायो बा बारनि गोनांथियाहाय जोंनि जिउआवहाय गोबां रोखोमनि ओ नांगौखौ जों नुनो मोनो। ओ बे बारखौहाय जोङो गोबां रो खोमाव मोननाय जायो जेरैबायदिहाय गोबारै बारनाय बार, बा मौसुमि बार बेफोरबायदियैनो जों गोबार बै बारनाय बारनिफ्राय गोबां रोखोमनि खहाखा खहाखौ मोननो हायो जेरैबायदिहाय न' बां बायख्रेबनाय बा ओ बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां बायख्रेरनाय बेफोर ओ बेफोरबायदि थासारियावहाय जोंनि मानसि बा मानसि हारिनि गोबां रोखोमनि खहा जानाय खौ जों नुनो मोनो।
औ।
बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ समाजावहाय गोबां रोखोमनि गाज्रि थासारि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो ओ दैज्लां बोथोरनि समावहाय गोबाङैनो गोबारै बारनाय बारफोरखौहाय जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि ओ बिफां लाइफां बा न'बांफोरा बायनानै बायसिननानै गोग्लैनायफोरखौहाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो गोग्गो थासारि खालामनो थाखाय बा बारखौहाय मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंनो ओ बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ गिबियावनो जाग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो मिथिंगायावनो मोननाय गासैबो मुवा बेसाद दाउमा दाउसा फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफां बेफोरखौ गासै खौबो नांगौ जायो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ मिथिंगाबा जोंनि बारखौहाय मिथिंगा स जायो एबा गोग्गोयै लाखिनो हायो आरो ओ बेफोरनिफ्रायनो जोङो थिनानै मोनो जे ओ गोबां रोखोमनि सुबुंफोराहाय जोंनि बारखौहाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि गाज्रि बार गेब्रं होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों ओ जेरैबायदिहाय जोंनि जि अनजिमायाहाय जेरैबायदि गोबाङैनो बाराय बारायबोदोंबा गोबाङैनो ओ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो सुबुंनि बाहायथिनि थाखाय बा सुबुंनि नांगौ मुवाफोराथ' आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि नङा होमबा नोंथां। ओ जेरैबोरैहाय सासे सुबुङाहाय गावनि थांना थानाय लाइफआवहाय बा गावनि जिउआवहाय गोबां रो खोमनि प्लास्टिक बा रासायनारिक मुवाफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों जायनि थाखायनो जोंनि ओ बाराहाय बा आबहावायाहाय गुबुंले जानायखौहाय जों नुनो मोनदों ओ जोंनि सुबुंफोराथ' थिखालावहाय गोबां रोखोमनि जौगानाय बा गोबां बिगियानारि ओ बिजोंजोंहाय खामानि मावनायखौहाय जों नुनो मोनदों ओ आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि रासायनारिक मुवा फोर बाहायनाय जायोबा गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर कल कारखानाफोरखौहाय जोंनि ओ
औ।
ओ ओनसोलावहाय बा जोंनि टाउन सहरफोरावहाय जों दा आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बारहावा बा उखुन्दैफोराहाय जोंनि बारहावाखौहाय गुबुंले खालामनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों ओ थाय बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो सुबुं माहारियानो गोख्रों गोसो होनांगौ ओ बेफोरखौहाय होबथानो थाखाय जोंनो गिबियावनो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओ गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनांगौ। खौ जेरैबायदिहाय ओ बिफां लाइफांखौ गायनानै मोजाङै सोमखोर समायना खालामनाय। बेफोरबायदियैनो गोबां ओ बाहायनाय रासायनिक मुवाफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै बारहावा बेवहाय मोजाङै गोग्गो थासारि लाबोनाय बेफोरबायदिनो गोबां खामानि खौहाय जोङो मावनो नांगौ जायनि थाखाय जोङो मावैनि थाखायनो गोबां रोखोमनि गाज्रि ओ मुवा बेसादफोरनिफ्राय बा गाज्रि बारहावाफोरनिफ्राय बेराम आजार जानायखौहाय जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां।
औ साबायखर थाबाय नों नोंथां नोंथाङा दसे सम होनानै आंजों रायज्लायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां।
जोबोर जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय।